हेल'
नोंथांनाव फन नोंथांनो फन हरनायनि जाहोनानो जाबाय
औ
आ जों आबाद
औ मा बुंदों नोंथाङा?
आबादनि साव आबादनि सोमोन्दै सावरायनो हागोन ना नोंथां दान्दिसे सम?
आबादाथ' आबादाथ' जोंहा गोबां रोखोमनि दोङो। जेरै- मोनसे बुंनो थाङोबा जोंहा गासैबो बर' हारियानो मावो दैज्लां बोथोराव आबाद माइ आबाद बिनिफ्राय दोङो गय आबाद आरो बिदिनो बायदिसिना मैगं जेरै- लेस्रा, भिन्दि, काक्रेल, बायदिसिना आबाद दोङो। दा आङो माइ आबादनि सायाव बुंनोसै नोंथां। ओ जोङो माइखौ गायनो थाखायथ' गिबियावनो जोङो खोथिया फोग्रोनाय जायो नोंथां। खोथिया फोनो जोङो माइखो जोंहा माइनि फिथाइखौ जोंहा दैयाव सोमनानै बेखौ गाजा बेरहोनाय जायो। बिनिफ्राय हालेवनाय दुब्लि एबा दै गोनां दुब्लियाव जोङो सारनानै बेखौ होनाय जायो। बिनिफ्राय बियो बिदिनो साननै सानथाम उनाव गाजा बेरनाय खोथियाया हाब्रुआव सारना होनाय लोगो- लोगोनो उम खोथिया जाबोयोआरो। बेनिफ्राय जोङो खोथिया जायोबा जोङो बेखौ फुनाय जायो फुनानै दोन फुनानै जोङो बेखौ गायो। ओ गायनो थाखाय जोंना दुब्लि बेखौ फार्स्टावनो हालेवग्रोनांगोन जोङो खनथाम हालेवो फार्स्टआवनो जोङो खारायो सामार होनाय आरो मोनसेया दंबो बेखौ मा होनो आङो बावबाय नामखौ बिनि उनाव जोङो माइआ बुरजाबा जोंहा गुबुननिफ्राय मावग्रा लाबनानै माइखौ जोङो गायनाय जायो आरो माइ ओ माइ दुब्लिया खमबा जोंहा हाया खमबा न'आवनो गायनाय जायो बिदिनो बुरजाबा जोंहा गुबुननिफ्राय लाबोनानै गायनाय जायो आरो बेनि फ्राय जोंहा गायनायनि उनाव बेयाव हासार दै बायदिसिना जोङो माइखौ जोथोन लाबाय थानो गोनां जायो बिनि निफाय बियो जोथोन लानायनि उनाव ओ दान मोननै बा दान मोनथामाव जोंहा माइया मोनो मोननायनि उनाव जोंहा बेखौ हानाय जायो हानानै जोङो माइखो ओ जोङो माइखौ हानो जोंहा गायनायाव जेरै बुरजाबा जोङो गुबुननिफ्राय मावग्रा ए बा हाजिरा माव दांसो लानानै जोङो माइखौ हायो आरो एखमबा जों न'आवनो सानै साथाम दो हानो हायो बिनिफ्राय जोङो हानानै बेखौ राननो थाखाय दुब्लियावनो दोननाय जायो सानै सानसे एबा साननै बिनि उनाव जोङो बेखौ मुथा एबा दां दांग्रि खानानै बावखाजों बाननानै लाना फैनाय जायो ओ बाननानै लाबोना जोंहा बेखौ ओ नानाय जायो आरो ट्रेक्टरजों एबा मोसौजों ओ आथिखालाव जोंहा समनि गोबां आंखाल बिनि थाखाय जोंङो गोबां मानसियानो दा आथिखालाव ट्रेक्टरजों नायो गोदो नाथाय मोसौजों नानायखौ जों नुनो मोनोमोन बांसिनै नाथाय दा ट्रेक्टरजों जों बांसिन नुयो ओ ट्रेक्टर जों आरो जोंहा दा अट'मेटिक मेसिन ओंखारखाबाय माइ नाग्रा बेजों नायो ओ नानायाव जोंहा माइ ओ माइ बिफांनिफ्राय जोंहा माइ फिथाइखौ ओ आद आलदा खालामनाय जायो जुदा जुदा ओ नायो माइ नायोबा जोंहा फारसेथिं जिगाब थाङो फारसेथिं माइ फैयो जोंहा जिगाबजों जोङो गोबां खामानि मावनो हायो जों जिगाबखौ फाननानै ओ थाइसे थाइनै रांबो खामायनो हायो बिनिफ्राय जोङो जि गाबजों बेलागुरबो बानायनो हायो बिदिनो मोसौनोबो जों होयो ओ जोङो जिगाबजों अरबो सायनो हायो आरो बेनिफ्रायाय जोंहा बुंनो थाङो बा माइ माइखौ जोङो ओ नाखांबा जोङो ओ बेखौ बस्थायाव सोनानै एबा बाख्रि एबा दुलियाव सोनानै दोननाय जायो आरो माइखौ जोङो फाननो बो हायो न'आवबो बाहायो जोंहा माइआबो गोबां रोखोमनि दं जेरै जोसा माइ माइब्रा माइ गोबां माइ दोङो जोङो माइब्रा माइखौ बांसिनै फिथा देनायाव बाहायो बिदिनो जौबो बानायो जोङो माइब्राजों ओ नोंथांनि ओनसोलाव बांसिन मा आबादखौ मावनाय जायो नोंथाङा खोन्थानो हागोन नामा?
जों जोंनि ओनसोलाव दा बांसिन माइ आबादखौ मावो
अमाइ आबाद मावनो थाखाय जोंहा दै नांगोन ना बे दैया अबेनिफ्राय फैयो नों
जों जोंनियाव जोंनियाव दैया हाजोनिफ्राय फैनाय जायो भुटान हा जोनिफ्राय
उम
बिनिफ्राय जों बि बि दैखौनो बाहायनाय जायो जोंबो हाजोनिफ्राय फैनाय दैखौ नो
ओ नोंथाङाथ' बुंबाय नोंथांनि ओनसोलाव ओ भुटान हाजोनिफ्राय फैयो बेयो दैया जेनेबा नोंसोरनि ओनसोलाव माबाफोर असुबिदा एबा थोयै थो दैनि आंखाल जायो नामा थोयै थोआ जायो नामा बिदि माइ गायनाय समाव आबाद मावनाय समाव
जोंनि ओनसोलाव बिदि जानो जानायखौ जों नुनो मोना दैनि आंखाल जानायखौ मानो होनबा जेनाखि अख खाबो हायो आरो दैयाबो जेनाखि फैबाय थायो आरो ना
औ ओ नोंथाङा ओ दिनैसिम माइफोर गायफेरबाय नामा?
औ आं गायफेरबाय माइखौ
अ नोंथाङा स ससे बुंना होनो हागोन नामा माइ गायनायनि सोमोन्दै माइखौ बोरै गायनाय जायो मा मा मावनाय जायो
माइ माय गायनायनि सोमोन्दै ओम ओ खोथिया फोनो थाखाय जों फार्सआवनो माइखौ माइखौ सोमना दोननाय जायो बस- दैयाव बस्थायाव सोनानै बिनिफ्राय जों खोथियाखौ गाजा बेरबाथाय हालेवना दोननाय जायगायाव फोनाय जायो आखाइजों सारै सारै बिनिफ्राय खोथियालासि लासै लासै गिदोर जाबाथाय बेखौ जों फुनानै फुनानै खाथुमना दोननाय जायो खोथिया बेनि उनाव दुब्लिखौ जोङो हालेवग्रोना लानानै खन्थाम हालेवनाय जायो
औ
बे खननै खनथाम हालेवनाय जायो ओमफ्राय जों बेयाव गायनाय जायो आरोना
औ औ
औ बिदिनो
औ ओ नोंथाङा आंखौ माबाफोर सोंनो सानो नामा
नोंथाङा नोंथांनि नोंथांनिखि दैनि आंखाल जायो नामा?
नोंथां जोंनि ओनसोलाव औ ओ जोंनि ओनसोलाव बिदि माइ गायनाय समाव दैनि आंखाल जानायखौ जोंङो नुनो मोना मानो होनोबा जोंनि दै जोंनि ओनसोलाव दैया जोंहा स कि हाजो मुंनि सकि होननाय मोनसे हाजोनिफ्राय फैयो बियो जोंहा गंगार हाजोनिफ्राय जानानै बोरै ओ भारतनि सिमाजों गावस्राबोनाय हिमालय हाजोजों फैनाय दैमा बेनिफ्राय जोंहा सकियाव मोनसे दैनि गेट दोंङो बेयाव जोंहा दै राननाय जायो ओ जोंहा दैज्लां बोथोराव दैनि आंखालखौ नुनो मोना मानो होनोबा जोंहा अखा गोबां हायो ओ दैखो जोंङो नांगौ बायदि मोनो। बिनि सायाव जोंहा उम रान फाला बदल राननाय जायो बिनि थाखायनो जोंहा दैनि आंखाला जानो मोना आरो बिनि सायाव जोंनि दुब्लियावबो अखा हायो बिदिनो अखा अखा हायाबा जोंहा हा सिंनिफ्रायबो दिहुननो हायो दैखो बिनि थाखायनो जोंनि ओनसोलाव दैनि आंखाल जाया नोंथां
औ
ओ नोंथांङा माबाफोर सोंबावगोन नामा?
नोंथांङा मालाबाफोर माइ गायफेरबाय ना?
औ नोंथां ओ गायबाय आङो नोंथां ओ जोङो माइ गायनो माइ गायनाय दैज्लांङाव जोंङो माइखो गायो ओ जोंहा माइ गायनायाव आंङो जोबोद गोजो माइ गायनानै जोबोद मोजां मोनो जोंहा सानदुं गोसायाव ज' ज' जेरै दाउब' दाउब'आ जेरै ना जायो बिदि जोंङो लारि लारि जानानै जोंङो माइखो गायनाय जायो बिदिनो गोबां मानसिबो थायो बेयाव ओ जोंङो जेरै माइ गायनायाव जोंङो आलि खोयो। आलि दानो बिदिनो माइबो गायफायो दै सोना होयो। बायदिसिना साहा बायदिसिना लांना हायो आरो जोंङो आंङो माइबो गायफायो। ओ गोसोखौ गोजोननाय मोनो आरो नोंथां। बेखिनियानो आरो जोंङो ओंखाम ओंखाम लांना हायो ओंखाम जानाय समाव।
औ मा मा मा मैगं संनानै लांनाय जायो माइ गायनायाव
औ नोंथां जोंङो बुंनो थांङोबाथ' माइ गायनायाव जोंहा बर' हिसाबै जोंङो ओ दालि लाङो बांसिनानो दालि एबा सबाय जोंङो लांनाय जायो। इनिफ्राय जोंहा बर' हिसाबैथ' अमा बेदर थाखायो अमा एबा जो गोनार आलु बायदिसिना मैगं थागोन बेयाव। बिदिनो बाथोन साथोन थागोन ना बाथोन बायदिसिना थागोन आरो गोबां जोंहा माइ गायनाय समाव जौबो लोंनाय जायो जौ जौ थागोन जेरै माइब्रानि ओ जुम माइब्रानि जौ बायदिसिना माथानि बायदिसिना थागोन आरो नोंथां जोंङो थान्दाबो लोंनाय जायो। आरो नोंथाङा माबाफोर सोंबावनो सानो नामा
अ नोंथांङा नोंथांङा दुब्लियाव गांजेमाफोर हमफेरबाय ना?
औ नोंथां
माइ गायनाय समाव औ बि बर'नि मोनसे कोर थ्रे
औ
थ्रेदिसेनेल बस्थु ना
नोंथां जोंहा गांजेमायाथ' जेब्ला दैज्लाङाव जोंहा अखा जेब जेब हायो जोंङो दुब्लियाव आलि दाननाय बा आलि खोननाय समाव दुब्लियाव मोननाय जायो जोंहा गांसेमाखो ओ जोंहा बर'फोरा बांसिनानो जोंहा गांजेमा बाथोनखौ गोथाव मोनो मानो होनबा जोंहा गांजेमाया जोबोद ओरैबायदि मोदोमनाय आरो गोथाव दोंङो बेखौ जायोबा गोसोफोरखौ गोजोननाय मोनो आ ओ बिनि गोथावा ओरैबायदि गोथाव जोबोद गोजोननाय मोने बेनिखायनो जोङो बर' फोरा ओ दैज्लाङो एबा माइ गायनाय समाव जोङो गोंजेमाखो ज' ज' हमनाय जायो बिनिफ्राय बेखौ हमनानै जोङो गां बायदिसिनाखौ गारगोन आथेंफोरखौ गारगोन बेनिफ्राय जोङो एवनाय एबा बाथोन मेनानै जानाय जायो आरो नोंथां
औ
नोंथाङा माबाफोर सोंबावनो सानो नामा
आङो र'
औ ओ आं नोंथां औ आं नोंथांखौ मोनसे सोंथि सोंनि? औ नोंथांनि ओनसोलाव ओ दैज्लां समाव
औ जोंनि खिथ' दैबाना जाया
औ
औ
ओ बिदि दैजो दै दैमा गदोरफोर दं नामा माबाफोर
अ जोंनिखि दैमा गोदोर दङ मोनैदों जेरें दैमा आरो फाग्ला दैमा
औ ओ नोंथांनि नो बिथांमोननि ओनसोलाव दि दिरों आरो फाग्ला दैमादोंङो बेखौ जोंहा दै फैयोबा बारनो गोब्राब जायो नामा?
औ औ जोबोर गोब्राब जायो जेनिखि बारनो हाया दलं गैया औ जोबोर गोजानै गिदिंनांगौ जायो
औ
ओम
दा नोंथाङा आरो माबाफोर सोंबावनो सानो नामा
औ
बिदिनो दैज्लांफोरनि बागै सोंनो हागोन नोंथाङा दैज्लाङाव जोङो मा मा जायो ओ नोंथाङा आं बुंना होनि जोंहा दैज्लाङाव गोबां खस्थ' जायो जेरै जोंहा ओ लामा सामा ओ बबावबा थाङोबा जोंहा अखा अखा जोबोद हायो दैज्लाङाव बिदिनो जोंहा दैज्लाङाव माइबो गायो दैमाफोर थायोबा जोंहा जोबोद खस्थ' जायो मानोना दैमानि दैया जोबोद देरो आरो बेयाव दलं बायदिसिना गैयाबा जोंहा जोबोद बारनो दिग गोब्राब जायो आरो दैजों थांनो गोनां जायो बे माखिबा गोजान खिगिदिंना थांनाय जायो आरो जोङो गोनां जायो आरो नोंथ नोंथां जोंना दाथ' जोंना समाबो जाबाय ओ बिदिबा जोंनि दा बे सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोन्थ'नोसै गोजोन्थों